औ
औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ
ओरैनो दङ नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दसे सम फ्रि होनो हागोनना मानो होनबा आङो माने औ मानो होनबा आं मोनसे आयदानि सायाव नोंजों गोलाव माने बिदिनो जि मिनिटसोनि बाथ्रा सावरायगोनथ' बेखायनो नोंथांनाव टाइमखौ फ्रि दंना गैया सोंगोरना लानाय जाबाय आरो
औ औ हागोन नोंथां रायजलायनो हागोन दे
औ नोंथां होनबा आंना आयदायानो जाहैबाय मा होनो दखना जे गानो बर' हारिया
औ
औ बिनि सायाव आरो जेनेबा दखनाखौ मा रोखोमै दायो मारै होबा मा होनोमोनलाय माने मारै मारै बानायो बिनि प्रसेसखौ नोंथांबो माने एसे मिथिनो लुगैदों आरो आं नोंथां
औ औ
मिथिजागोन नोंथां
औ
औ दख'ना होमबाथ आं गिबियावनो दखनाखौ बोरै बानायोखौ खोनथाग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जोंना दखना जोंथ गोबाङानो मिथिखागौ जोंना आइजोफोरनि गाननाय मोनसे नेरसोन होनबाथाय जोंना दखनायानो आरो जोंनि बर'नि नेरसोन आरो औ बे दख दखनाखौ जोङो गोबां रोखोमै मोननो हायो बिदिनो गोबां गोबां बिदिनो खालार मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन गाबनि मोननो हायो इदिनो गो गोदान गोदान औ दाथ गोदान गोदान डिजाइन ओंखारदोंना बे बेफोरावबो मोननो हायो आरो गोदान गोदान मडेल गोदान गोदान आगर बेफोरावहाय मोननो हायो आरो दखनाखौ गोबां रोखोमनि बानायनो हायो आरो माने गिबियावनो जों दखनाखौ औ दखनाखौ बानायनो होमबा थ जोंनिया गिबियावनो जोङो बे दखनाखौ बानायनो थाखाय जोंनो खुन्दुं नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ बे खुन्दुंखौ जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबो नानै न'आव लाबोनानै माने बिदिनो नोङो मोनसे जन्थर जन्थरफोर होनोना बे खुन्दुं थुनग्राखौ बेफोरावहाय थुननांगौ आरो औ साग्रोनांगौ आजिखालिथ' बे फोरावहाय सानायखौनो नुनो मोननो नागिरला आरो मानोना आजिखालि औ बेफोरखौ सानायनि मिसिनफोरबो ओंखारजोब्बायना
औ नंगौ नंगौ
बेखौ जोङो जिखुनु औ थुनना लाग्रोनानै बिदिनो जोङो सोंनाय गोदोथ' बिदिनो लामा लामाफ्राव लामा लामाफ्राव बांसिन सोङोमोन आरो बिदिनो ज' ज' बयबो ज'मा ज'मा औ न' खाथिनि जों हेफाजाब होलायनाय बेफोरबायदि ज' ज' ओं खारलायनानै सोंनायखौ नुनो मोनोमोन आरो दाथ' जों नायनो थाङोबा बिदिखौ नुनो मोनला ना नोंथां?
औ नंगौ नोंनायालाय आजिखालि माने मेसिनफोरजोंनो माने बेफोरखौ माने कम्पानि गिदिर गिदिरफोराव माने सल्भ खालामना लानाय जासै आरो गामि एरि फोराव थांबा नुयो नुनाया बाट जोंनि ओरै टाउन एरियायाव बारा नुखाला बिदिखौ
बहुद खम जाबाय मानोना बे मिसिनफोर ओंखारबायना नोङो मिसि मिसिनजों दसेनो एक घन्टायावनो औ एक घन्टायावनो खैखान जि नांगौ सोब सोंजोबनो हायोना बिनि थाखायनो औ बिनि थाखायनो आरो होमबाबो नुयो बबावबा बबावबा गामियावहाय बेफोरबायदिया औ औ दाबो दं आरो बिदिनो नोङो
मा खालारनि सोंगोन, नों मा खालारनि दागोन, मा आगर दागोन बेफोरखौ जोङो बासिनानै लायो आरो नोङो खालारनि खोथासो नालाय औ खुन्दुंनि खालारनि खोथासो नालाय बिदिनो जोङो सोंना लानानै आरो जोंनो दानो थाखायथ' जोंनो थाथ नांगौ नङा होनबा साल गान्दै नांगौ बेफोरनो मेन आरो औ बेफोरखौ बेफोरखौ माबानाय नुयो आरो बेफोरावहाय दानाय नुयो आरो बेफोराव दानायखौबो एसे खम नुसै आरो आखाइजों दानायखौनो औ आखाइजों दानायखौनो नुनो मोननो नागिरला आरो दाना औ
जायो नालाय बुहुत खस्थ' जायो औ सोरबा सोरबा सानायजोंनो लोमजागुलाय लायो
औ औ मिसिनावनो मोनजोबसै आरो बिदिखौ उइभिंफोर खुलियोना खाथि खाथियावहाय बेफोरावनो औ बे बेफोरावनो मिसिनफोरजों दानायखौ गोबां नुसै आरो
औ
मानोना दानिया समनिबो आंखाल जाबाय नङा होमबा? बयनोबो समनि गोनांथि जाबाय औ गावबा गावनि खा खामानियावहाय बयबो खारजोबो बेफोरनि फारसे बारा गोसो होनो नागिरला आरो
जेखौ जों थाबै गोरलैयैनो मोननो हायो बे राहाखौ थाब नागिरना लानाय जाबाय
औ औ दाथ' नै दाथ' जोंनिया गोदान मुगाना दाथ' ओ गोदान गोबां रोखोमनि ब्रेन्डफोरनि दख'ना ओंखारदों मोजां मोजां आगरनि दख'नाफोर ओंखारदों बेफोरखौ जों बाजारफ्रावहाय बायहैबानो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ होनबाबो जोंनिया आखाइजों दानाय
ओ मानोना बियो आखाइजोंनो गोजो गोजो दानाय जायो नालाय रोजा मोजां गोबौ जोरनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरो बाजारफ्राव मोननायफ्रा खनसे खननै गानबानो गाज्रि जायो आरो
औ
आरो दख'नाफोरावथ' जों गोबां आगर होनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै
नंगौ नंगौ नोंथा
आरो दाउस्रि मोख्रेब बेफोरबायदिनो गोबां आगरफोर दं आरो दिंखिया आगर गोबां आगरफोरनि नाम दं आरो औ औ औ नों गोसो बानायनो हायो आरो
औ माने जेखौ मेगनजों नुनानै समायना थाव जागोन बेखौनो माने आगर गाबहोनाय जायो आरो
औ औ नोंनि गोसो बायदि आरो
औ
जोंनियाथ' दख'नाखौ इन्दि इन्दिनिफ्रायबो दिरुनो नङा होमबा इन्दि फिथोबनिफ्राय एम्फौ फिथोब फिथोब होनो जायखौ
औ नंगौ
औ बिनिफ्रायबो जोंनिया दख'नाखौ दिरुननाय जायो आरो जेखौ जोङो इन्दि दख'ना होनो
औ
औ बेफोरखौथ' जों मोननोनो थांनो नागिरला बेनिखायनो फोरनि बेसेनाबो गोबां जाबाय आरो जेरै जोङो औ एम्फौखौ लाबासो बेफोरखौ मोनो नालाय
औ माने एम्फौफोरखौ फिबाय बिदिनो बिसोरनिफ्राय खुन्दुं दिहुनबाय दा खुन्दुं थानाय हिसाबैसो जोङो दख'नाखौ बानायना लानो हाबाय दा जुदि एम्फौ एनला गैयामोनब्ला औ
दा आं औ नोंथां दख'ना होनोबा जों बर' माने आयजोफोरखौ गाननाय नुनो मोनो। आरो बेयो बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल दड्रेस ना नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेल' नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ